नोंथां औ - औ नोंथां खोनादों। औ खोनादों - खोनादों।
मोनाबिनि गाहाम हामलायनाय नोंथांनिसिम ओ‌ आं जासिहरबाय।
औ - औ - औ थारैनो ब'ज'बना लानाय जाबाय।
जों बिदिब्ला मोनसे टपिकखौ लानोसै जों माने दानाय माने बर'फोरनि गेजेराव जि दानायखौ आं बेखौ सायख' दा आं बे आयदानि सायाव नोंथां ओ जिखिनि ओ बेखौ आं लांनो सा
औ औ औ।
बर' गोदो गोदायनिफ्राय
औ।
औ।
बिदिनो नाय आरोनो बर' सि दानायाव गोबां
औ।
ओ माने जि दानो बर' हिनजाव आरो दिनाव जोंनि बर'
औ।
खौ माने गोदो गोदायनि समाव बर' बा बर' हौवाफोरा माने नायसनथारामोन। सि दानो रोंडि हिनजावखौ हा गोदोनि जेबो ओ माने रोङा नालाय आखा फाखा जेबो गैयैखाय गैयै खौ हाबा लानो गोब्राब मोनो गोदो गोदाइनि दिनाव। आरो बेखायनो सिख्ला गोदो गोदायनि समाव ओ बिराद मुखुब जायो मानो होमबा बिसोर बिसोरो गाव गावनो मान जि दानो थाखाय जायोमोन। बिसोर गावसोरनो सम मोनब्लानो ओ जिफोरखौ दायोमोन। आरो
औ।
बिमा बिफाफ्रा फोरोङोमोन जाहाथे गुबुन हौवाफोरा जेनेबा जिद रायरायखौ लाङाब्ला जुदि नों सि दानायखौ दाबो रोङाब्ला माने बेबायदि बिमा बिफाफ्रा होयोमोन। बेखायनो जोंनि बर' आइजोफ्राबो जि दानो उन्दैनिफ्रायायनो सोलोङोमोन आरो बिदिनो बिमा बिफानि फ्राय नायनानै। बिमा बिफा सि दायोमोन फोरा जि दायोमोन बैफोरनिफ्राय नायनानै सोलोङोमोन आरोना। गोदोनि माने बु जोंनि बर' हिन्जावफोरा बिदिनो सम सम दानायनि गेजेरजोंनो मा जोंनि मैथ दङमोन। आरोना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव। ओं बे फिथाइखौ इजिकलि बाराय सौ बिला माने अब्लाबो बुंनोसै मेथाइखौ आङो एसे गोसोआव दङ। बे मेथाइ दंमोन नोंथाङाबो मालाबा फरायनो जानांगौ। फटबरा फटब'जरा ओंखां माखु जरा
औ।
लाबो लाबो मोनसे खलाव दंमोन आरोना नोंथां बो खोनादों जाना
औ औ।
बे सल'खौहाय जोंनि मा दंफां थाङोब्ला माबाफोर लायनो थाङोब्ला हाग्रायाव बोहोर माने जंखायनानै बुंहरोमोन आरोना बैखौ
औ।
दा बैफोरनि गेजेरजों जों बर'फोरनि गेजेराव बैफोरखौ जों माने दानाय लुनायनि गेजेरजों जि दानायनि गेजेरजों जों सिनायथि दा दङ जों बेखौ
दङ दङ।
नोंबो थार मानो होनबा, दानि दिनाव माने जानाया गोबां खमायलांबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे माखासे जोंनि बर' आइजोफोरा माने ओ दख'ना सि फालिफोराव गुबुन
औ
बायदि बायदिफोरखौ माने, बर' आइजोफोरा गोबां आखा फाखा ओ रोंबोदों खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों खोनादों
हेल' आरो बहाबाफोर जोंनिफोराबो सि दाबाय थानाय सम जोंनि बर आइजो, बिदिनो जि जि दानाय बेलायाव गोबां रोखोमै दङ। आरो दखना थावसि। बिदिनो बायदिनि दख'ना जों माने बैफोर, खौ नुनो मोनो माखासे सिट गान्नाय जोमनायफ्राव सो दा जोंनि बुंनाय बा आर'नाइयानो जोंनि गुबै सिनायथि जोंनि हारिनि नेरसोन होननानै बुंनाय जायो जायखौ, मानो होनब्ला आर'नाइ थायोब्लासो जों गावखौनो गाव माने बर' गेरेमसा हारि होननानै सिनायथि जायो बेखायनो माने बैफोराव जोंङो आर'नाइाव जोंङो नोंथाङाबो नुबाय ज हाजो आगर आरो बायदिसिना आगर माबायाव आर'नायाव गोजौ गाहाया बांसिनानो बैफोर जायो ओ फोरखौ माने जों आर'नाइखौ आरो जोंनि गेजेराव गामसाखौ बिराद दानाय जायोमोन जोंनि बर'फोरा होनबा सोरबाफोर दावहायाव थाङोब्ला बै दावहारुफोरनो माने गामसा फा हरफानाय जायोमोन बेखौ जों माने ओ दाबो माने लेखाबा बहाबा जों फरायनो मोनो। दाबोथ' जोंनि मोनफा मोनफा माबायदि जानानै माने जों मुगाफोराव अब्लाबो माने लिरना दोनलांनायनि गेजेरजों दा अब्ला नोंथां आंनि बेखिनियानो नै आं फ्राय आं माबायदि मोनदांथि बेखौ आं मिथिनो लुबैबाय।
औ औ थारैनो नोंथां बुंनाय बादिनो जोंहा ओ जोंनि बर' हारिमुआवहाय ओ गोबां रोखोमनि जोंहा ओ राव हो हारिमु ओ जेनेखआ आसार खान्थि ओ रं रंजानाय बाजानाय दामनाय देनाय ओ मोसानाय मुसुरनाय बेफोर गासिबो दङ दा बेनि अनगायैबो जोंहा ओ दानाय लुनायाबो जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे गोनांथार बाहागो नङा होमबा? दा बे रोखोमैनो खोनादोंना नोंथाङा औ औ दा बे रोखोमैनो जोंहा दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला औ औ दानाय लुनाय बुं होननानै बुङोब्ला गोदो गोदाय जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिमुआव दानाय लुनाय आसार खान्थिया ओ सोलि बोनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ जोङो आरो दिनैबो नुनो मोनबाय थादों।
दा बे रखमैनो जोंहा ओ जों नुनो मोनो जोंनि बर'नि आइजो बिथांमोन एबा जोंनि बर'नि सिख्लाफोराहाय गाव गावनि आखाइजोंनो गावनि न'आवनो
बायदि रोखोमै बायदि आदब खायदायै जोंहा जि दानाय लुनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। जिहेथु जोंहा ओ जानोखि जोंहा ओ जोंनि बर' हारिमुआवहाय लाथा एम्फौ फिनाय जायो नालाय जोंहा लाथा एम्फौ फिनानै जानाखि मोननाय जोंनि फिथोब, बै फिथोबनिफ्राय जोंहा ओ जानिखि जोंङो खुन्दुं ओ जायखौ जों बुङो खुन्दुं मा होनो बेखौ थावख्रि लुनाय गाव गावनि आखाइजोंनो जोंहा थाव ख्रि लुनानै ओ औ औ औ थावख्रि लुनानै बिथांमोना खुन्दुं महर होयो। दा बै खुन्दुंखौनो बिथांमोना गावब गाव न'खरावहाय आ बायदिसिना रोखोमनि इन्दिनि जि जोम आ दानायखौ जों नुनो मोनो, जोंथ' मोनथिखायो बर' आइजोफोराहाय गोबां आखा फाखा नङा होमबा नोंथां दानाय लुनाय बायदिसिना खामानियावनो जा औ औ खोनादों खोनादों खोनादों नोंथां।
औ बे रोखोमै दा बे रोखोमैनो जोंहा नुनो मोनबोबाय दङ दिनैसिमबो ओ जानोखि जों ओ जानोखि इन्दि फिथोबनिफ्राय लुनायनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोम रोखोमनि जेने माथानि ओ मासबासनि ओ बायदि बायदि पलिस्टारनि ओ खुन्दुं बायनानै बोनानै बिथांमोना बिथां आइजोमोना गावबा गावनि न'खरावनो हिसान सोंनानै ओ बायदिसिना रोखोमनि गामसा ओ जानोखि दख'ना ओ आर'नाइ ओ फास्रा जोमग्रा बायदि बायदि जोंहा ओ जि जोम दानाय खौ जों नुनो मोनो। दा बे लेखायैनो जोंङो बिथांमोना ओ दानानै एबा जिफोरखौ ओ दख'नाफोरखौहाय दानानै गावबा गाव गाननायखौबो नुनो मोनो थिग बे लेखायैनो जोंहा ओ गाननाय जोमनायनि अनगायैबो जोंहा आ बेफार फालांगि खालामनाय बिथिङावबो नुनो मोनो जोङो दाना लुना गावसोरनो ओ गावसोरनो हाथाय बाजार फोरावहाय ओ जनानै फानहैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ दा बे रोखोमैनो जोंहा बैफोर गावसोरनो दानानै जानखि जोंहा दख'ना थावसि बेफोरखौ ओ आर'नाइ बेफोरखौ दानानै जोंहा आ जेनखा जोंहा बैसागु बोथोराव आ गोमो गोथां दख'ना गाननानै, ओ जोंहा आर'नाइ फास्रा जोमनानै रंजानाय बाजानाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा हौवाफोराबो जानखि गा औ औ हिनजाव फोरा नै दानाय जानखि न'आवनो दानाय गामसा बैफोर गामसाफोरखौ जोङो गाननानै मोसानायखौ नुनो मोनो दा बेनि गेजेरावनो मोनसे आरोबाव बुंलांनो बावबाय आङो नोंथाङा बुंलांखानाय बाय दिनो जोंहा जोंनि दख'ना आरो आर'नाइ बायदिसिना जोमग्राफोरावहाय जोंनि बर' आइजोफोरा बायदिसिना रोखोमनि आगर जोङो एरफबनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय नोंथाङा बुंलां खानाय बादिनो हाजो आगर बैग्रि बिबारनि आगर फारौ मगन ओ दिंखिया बिबार बायदि बायदि रोखोमनि आरो गोबां दंबावसोयो आं एसेबां ओ गोसोआव गैस्लाबला गोबांफोरनि नामफोरखौ एबा मुंफोरखौहाय दा बे रोखोमैनो बि थांमोना आ समायना रमायना गावनि आखाइजोंनो आगर एफबनायाव गोबां आखा फाखा नङा होमबा नोंथां औ थिग बेबादिनो जोंहा दिनैनि दिनाव आ बैफोर आगर एरफबजानाय आर'नाइ बै आ र'नाइयाबोथ' जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे नेरसोन नङा होमबा जायखौ जोङो लायोब्ला जो गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जोंखौहाय बर' होननानै सिनायथि मोनखायो थिग बेबादिनो जोंहा आ गावनि आखाइजोंनो दाना लुनानै बेबादि जौगानायखौ जों नु नुनो मोनबोदों दिनैनि दिनाव एबा आथिखालनि दिनाव दा बे रोखोमैनो जोंहा दिनैनि दिनावथ' ओ गोबांखौनो जोङो हिसान बाहायनायखौ नुनो मोनला बायदि रोखोमनि ओ जोंहा मेचिन ओंखारदों बैफोर मेचिनावनो जि जोम दानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
औ औ औ बे रोखोमैनो जोंहा जि जोम दानाय बायदि रोखोमनि आदब खान थि बाहायनानै जि जोमफोरखौ दानायखौ जों नुनो मोनो एबा बायदि रोखोमै ओ जि जोम दानायनि हाबायाव नांथाबनानै थानायखौ जोङो दिनै जोंनि आइजोफोरखौहाय नुनो मोनो दा बेबादिनो दिनै जोंहा दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला आथिखालनि जुगाव ओ जोंनि सिख्लाफोरखौहाय एसे जि दानायखौ खम जाबोनाय नुनो मोनगो गासि सिन दङ नङा होमबा नोंथां नंगौना खोथाया औ औ थिग बेबादिनो जोंहा दिनै ओ गोनोखो मुगायाव दोरोङारि मुगायावहाय आ दिनै सिख्लाफोरखौ आ दानो लुनो रोङि बादिखौनो होन जानो हायो नंङा होमबा नोंथां? औ बेनो औ औ औ जाबाय जाबाय जाबाय थारैनो गोजोन्थों
ओ थारैनो दा